दे नोंथां।
हेलौ नोंथां।
औ खुलुमबाय।
औ खुमबाय नोंथां। आं नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोना माने बिदिनो मोनसे । सावरायनो सानदोंमोन आरोना औ सावराय जागोनना ?
औ नोंगौ। औ औ। सावरायजागोन नोंथां।
औ बे आयदाखौ सावरायनायखौ जोङो दैज्लां
नोंगौ।
उम दै जो दैज्लांआव खोथियाखौ बोरै फोयो बेखौ
औ औ आबादनि सोमोन्दै मा
औ।
औ औ। ओ औ नंगौ आं एसेबां लासैथ' मिथिया थेवब्लाबो ओ जेसेबां मिथिगौ नोंथांजों सावरायनोसै आरो ओ दा सान्दिथ' जोंना दैलां ओ दैलांआवथ' औ माइ आबादखौनो मावनाय नुनो मोननाय जायो आरो गोबांसिन। बेबायदिनो बै माइखौ मा ब्रै मा उम गायो बेखौ एसे फोरमायनोसै आरो नोंथांनो। जोङो गिबि गिबियावनो माइ गायनो था खाय जों औ खोथिया फोग्रोनानै लानांगौ आरो। औ बै खो खौ दा माबायदि फोनाय जायो बेखौ एसे खोन्थानोसै आं नोंथांनो। गिबि गिबियावनो जोङो माइ खौ बस्था फाथोनि बस्थायाव सोनानै खाथेनानै बेखौ फख्रियाव गारना दोननाय जायो आरो ओ साननै बा सानथामफोरनि थाखाय जाहाथे बै माइआव गाजा अरो। बेबायदि औ बेबायदि खाथेनानै गारना दोनो बेनि उनाव सानथाम सानब्रैनि उनाव जोङो बेखौ दैखाङो दैखांनानै एसे लांदां जायगाफोराव जेराव ओ बार नाङो बेयाव जोङो एसे फेनस्रानानै ओ लखबना दोननाय जायो आरो जाहा थे बिनि बिनि ओ दैफोरा रानलाङो। औ बेबायदि बेयाव गाजा ओंखारो ओंखारनायनि उनाव जोङो बै खोथियाखौ माइखौ जेराव फोगोन बेखौ जोङो जायगाखौ ओ हालेवनानै लाग्रोयो आरो मोजाङै हालेवना लायो आलि दाननानै आलि खोना खालामनानै बेखौ जोङो हाब्रु बानायनानै बेयाव जा जों माइ सोमनानै दोननाय दङमोन बेखौ लाङो लांनानै इसे खिरखा बा माबा मोनसे ओ दाबोरफोराव लानानै जोङो बै ओ फोमोनना दोननाय दुब्लियाव ओ आखाइयाव लानानै एसे एसे सारनानै होनाय जायो आरो फोनाय बुङो आरो बेखौ खोथिया फोनाय। बेबायदि फोना दोननाय जायो। औ बेबायदिनो बै खोथियाया नांगौ दान मोनसे बा दान मोनसेनि एसे बारा नांगौ आरो अब्लानिया ओ बेयो गायनो हानाय जाहैयो आरो देरनानै औ बेनि उनाव जों बै खोथियाखौ जेराव गाय गोन बै दुब्लिखौ ओ जोङो एवना लानाय जायो आरो गिबि गिबियावनो जोङो ओ खेबसे खामार होग्रानै दोनो आरो खामार होनाय होननानै बुङो। बेयाव जोङो बेयाव खेबसे एवनानै दोनग्रोब्ला ओ जा हाग्राफोर दं बेफोरो सेवनानै थाग्रोयो आरो। अब्लानिया खेबसे एवना दोननानै बेनि उनाव जों फोमोननाय समाव ओ आथिखालावथ' खेबथाम खेबब्रै खेबबा आलासि एवनाय नुनो मोनो आरो आरो आथिखालाव आगोलनि रखम औ मोसौफोरजों हालेवनायखौ नुनो मोननाय जाला ट्रे क्टरजों एवखायो आरो। बेबायदि एवनानै ओ औ आलि दानो बेयाव ओमफाय आलि खोयो बेबायदि ओ खालामनानै जोङो बै खोथिया फोनायखौ फुना लाबोनानै ओ फु खोथियाखौ फुगोरना दोननाय जायो आरो जोङो। फुनानै जोङो बेखौ आ औ आखा आखा बानायना दोनो दोननानै जेराव गायगोन बेयाव लाबोनानै जोंङो बै माइखौ गायनाय जायो आरो। बेबायदिनो गायनाय मोनदों आरो औ बिदिनो ओ आथिखालाव गोबां ओ हासारारि रासायनारिक मुलि बाहायनायबो नुनो मोननाय जायो। ओ जेरै माइ गायनायनि सिगां आथिखालाव ओ हाग फोरा रजयैनि मुलि सारग्रोनानै सो गायनायखौबो नुनो मोननाय जायो आरो बेनि उनाव बै माइखौ गायखाङो गायखांनानै जों हासार आरि बो होैयो। होयोबोला ओ फिथाइ फोराबा माइ गसाफोरा मोजां जायो आरो होननानै हासार मुलि बाहायो। औ जा जों माइ गायना दोननाय दं बेयो नांगौ आरो ओ द सिनि दान बिदि बिनि उनाव हानो हानाय जाहैयो आरो माइआ बेनि उनाव जेब्ला बै माइ फिथाइा रागोन अब्लानिया हानानै न'आव लाबोयो लाबोनानै ओ ट्रेक्टर आरि बा मेसि सिनजों नानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो ओ नानानै बिनि उनाव जों बे माइखौ सोना दोननाय जायो दुलिफोराव
औ औ
औ बेबायदिनो मावनाय जायो आरो आरो माइनि अनगायैबो जोंङो गुबुन गुबुन हन दैल्लांङाव ओ मेगं आरि गायनायखौबो नुनो मोननाय जायो आरो मैगं थाइगंनिबो आबाद मावनाय नुनो मोननाय जायो आरो दैज्लां बोथोरावबो औ दा नोंथांमोननिथिं मा बायदि मा गायनाय जायो नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै हो?
औ बिदिनो औ नोंथाङा जे बिदिनो आरोना नोंथां से मैनि बिदिनो गायो दैज्लांव नाथाय जोङो बिदिनो नुनो मोनदों आगोलाव जोंनिया मोसौजोसोया हालौवना गायोमोन आरो दा नोंथां आंखौ गोलनिनाव थाय दानि गोदान बायाव जों माने ट्रेक्टरजों हालेवनाय गायनायखौ नुनो मोन्दों आर होना नोंथां औ औ माइ हाखांनायनि उनावबो जोङो थेव मोसौजोंनो मारा नायोमोन दा नाथाय दानि जुगाव मिसिं ओंखार दों मिचिनगोसो मारा नायो आरो बिदिखौ जों सोलायनायखौ नुनो मोनदों आरो ना नोंथां।
औ।
ओ बिदिनो जों बिदिनो जोङो दैज्लाङाव जोङो माइ आबाद ल' मावा बायदि बायदि मैगंनिबो आबाद मावनाय जायो जें जों लेस्रा भिन्दि बिदिनो बायदि बायदि मैगं थास अ बिदिनो बायदि बायदि गायो आरो ना नोंथां थास'बोथ' जों गाससिखोबो जाजोबनाय जायो थास' बिसं थास' बिबार थास' आइथ थे थास' बेदर औ औ बिदिनो बायदि बायदि थास'नि गासै बाहागोखौनो जानाय जायो आर दोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां। जोंनि बिथिं जाय बेबायदि थास' आरिनि आबाद मावनायखौ जों नुनो मोननाय जाया आरो एसेबां दा सन्दि जेरै लेट्रा अ'बेनदिप फटल बेफोरखौहाय बुबुं गायनाय नुनो मोननाय जायो आरो। गोबांसैनै आरो बेफोरो खुलाव गोबां मुलियि बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो मैगं
औ औ औ नं।
मुलियारि बाहायनानैसो औ नंगौ
आरो ओ बेनि अनगायै मा मा मावबावनाय जायो नोंथांमोननिथिं बे जेरै ओ दैलां बोथोरनि उनाव मेसेंआव मा मा आबाद मावनाय जायो?
औ बिदि बिदिनो मिस। सिङाव जोंनिया माइ गाय। खांनायनि उनाव बेसरनि आबाद मावनाय जायो। आरो ना नोंथां। औ औ बिदिनो मोन फानि उनाव मोन बिदि बायदि बायदि मैगं गायो बेयावबो। मेसेंआव जा जा मैगं जायो। बेखिनिखौ गायो जोगोनार गायो। बिदिनो बायदि बायदि मैगं गायो बे टाइमाव जोंनिया बेसरखौ फोनाय जायो आरोना नोंथां। औ औ
बिदिनो जेरै जोंङो दा रायलाय लांबाय ओ दैलां आबादनि सोमोन्दै ओ जेराव माने जोंनि बर' हारिनि आथार खान्थि बाहायनायखौबो नुनो मोननाय जायो जेरै हालजांख्रा। खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
औ औ ओ जेरै नोंथां खोना फेरबायना हाल हालिजों ख्रा होननाय हाल जांख्रा जेरै मायनाव गसा लानाय बेफोरबायदि गोबां ओ ओ औ औ नियम आसार खान्थि दं' आरो दा बेनि सोमोन्दै नोंथाङा मा मिथिगौबा बेसे सेबां मिथिगौ एसे फोरमायजाय मिथिगौब्ला
औ औ बिदिनो जोंनिया माइ गायखां जों
औ
औ औ बिदिनो जोंङो माइ खौ बिदिनो गासिखौबो गायसेबनानै लानायनि उनाव जों माने सानसे दिन गौ माने जोंङो दब्लायसे बा दब्लायनै हाल जांख्रानि थाखाय थिनानै दोननाय जायो आरोना नोंथां। बिदिनो फोथायनाय दोंङो जोंङो हाल जांख्रा खालामनानै फोथारनिफ्राय माइनाव लाबो बोबा लायनो जोंनिया लोखि फैयो आरोना नोंथां। औ गोदोनिफ्रायनो आबै आबौमोना फोथाय बोनाय बिदि बि नेमा दासि बो सोलिगासिनो आरोना नोंथां।
औ नंगौ नंगौ।
औ औ उम।
अ आथिखालाव बिदिनो गोबां ओ माइफोरखौबो माइ आरिफोरखौबो गोबां ओ गुबुन गुबुन नुनो मोननाय जायो आरो गोदान गोदान बिधान फैनाय जेरै हाथाय बाजारफोराव औ आगोलावथ' जोंना औ बायदि बायदि औ नंगौ नंगौ बेबाय दिनो माइफोरा जेनै जोङो आगोलो माइब्रा, जोसा आरि रनजित, आसुमाइ, जोसा बेफोरखौ गायनाय नुनो मोनोमोन आरो गोबांसिनै नाथाय आथ थिखालाव आरो गोदान गोद दान माइनि बिधानफोर ओंखारदो। खौ जों नुनो मोननाय जायो ओ जेरै रन्जना दं औ ओ बंग'बन्धु बिदिनो गोबां गोदान गोदान मुंनि ओंखारदों आरो। औ बेबायदिनो औ गौ नोंथां। औ
ओ जेनेबा नोंथांखौ मोनसे सोंथि सोंबाव नायदों जों फोथाराव ओंखाम जानानै नोंथाङा मादि
ओ फोथाराव जेब्ला जोङो माइ गायनो थांगोन अब्ला
औ औ औ।
औ अ माइ ओ माइ गायनाय माने फोथारनि खामानियाथ' बुंनो थाङोब्ला नायोब्ला जोङो रंजा बाजानिबो होननानै साननाय जायो जेरै जोङो ज' ज' लोगो बा न'खरनि गायनानै ओ मिनिलाय बा औ बेबायदिनो खालामनानै गायनायबो जायो बिनि लोगोआव सेनो जेरै ओ अखा फोर हाना होगोन अब्लानिया माने जानो लोंनो दुब्लियाव एसे ओ गाज्रि लेथ्रा मोनो आरो। ओ जेरै हाब्रुफोराव गायनानै बेयावनो जानाय लोंनाय बोरैबा आरो एसे। लेथ्रा जायो आरो अ दे बिदिब्ला नोंथांजों रायलायना ओ गोबां बाथ्रा मोनथिनो मोनबाय। नोंथांनिसिम गोजोननाय ओ साबायखर थाबाय। औ जोंनिया समाबो जाबाय दे बिदिब्ला।